खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों आङो माबोरै दं नोंथाङा माबोरै दं नोंथाङा
ओ आं दा मोजाङैनो दोङो नोंथां।
औ बिदिब्ला आं नोंथांखौ ओ दिनै फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि बर' समाजाव दा सोलिबाय थानाय दाउ अमा एबा आबाद बायदिसिना मावनायनि सोमोन्दै सुंदयै ओ सावरायलांनो होननानै हरदोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां थारैनो। ओ दाउ अमा फिसिनाय एबा ओ आबाद मावनाय बेनि बागै आं नोंथांनो फंनैसो फोरमायनो होनना आखायाव लादों नोंथां। ओ दाउ अमा फिसिनाय दाउ अमाखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ समनिफ्रायनो जोङो जोंनि बर' समाजाव ओ फिबोनाय एबा लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां। जों दाउ अमाखौ मानो फियो होनोब्ला जोङो ओ जेरैहाय ओ राजखान्थि ओ रांखान्थि बिथिङाव एसे हेफाजाब मोननायनि थाखाय जोङो दाउ अमाखौ फिसिनाय जायो आरोना नोंथां ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय दाउ अमाखौ फिबोनायखौ आङो नुनो मोनदों नोंथां बेबायदिनोहाय आथिखाल मुगायावबो जोङो गोबां आइजोफोरखौनो दाउ अमा फिनायखौ नुनो मोनदों बेनि गेजेरजोंनो जोङो नखरखौबो सामलायलां हायो आरोना नोंथां ओ दाउ अमा फिसिनाय दानो जा आ-आबाद मावनायानो जा बेनि गेजेरजों जों बर' माहारिफोरा ओ जोबोद जौगाखांनाय लाबोनो हायो आरो नों थां दाउ अमा फिसिनानै बो जोङो सासे मानसि जानो हायो होननानै आं सानो आरोना नोंथां बेनि गेजेरजों जोङो ओ दाउनि फाराम अमानि फाराम बायदिसिना खुलिनानै जोङो गावनि नखरखौ सामलायलांनो हायो आरोना नों थां दाउ अमा फिसिनानैनो जोंना ओ आइजोफोराहाय गोजौ फारसे जौगालांनायखौ आङो नुनो मोनबोगासिनो नोंथां जोङो दाउ फिसिनो थाखाय जोंनो माखासे मुवानि गोनां ज जायो जेरैहाय जोंनो दाउ फिनो नो दाउनि गन्द्रा एबा गलार नांगोन बेनि उनावहाय जोङोहाय अमा फिसिनो थाखाय अमानि गन्द्रा नांगोन अमाखौ जोङो माबोरैहाय फिनो बेनि फारसेबो जोङो मोनथिनानै लानां गोन माबोरैहाय अमाखौ फिसियो ब्ला जोङो माबोरैहाय? फाननो मोनगोन माबोरैहाय देरगोन मास मोनसे मोननै एबा मोनथाम फिनायनि ओ फिनायनि उनाव जोङो अमाखौ बेसेबां देरो बेफोरखौ धियान लाग्रोनांगोन बेनि उनावहाय जोङो दाउफोरखौबो बिदिनो गोरलैनिफ्राय फेदेरनानै जोङो बाजार एबा गलासिम लाङ थांनानै फानहैनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो ओ बिदिनो नखराव रांखान्थि ओ बिथिङाव जोंनो नां गौ जानाय हिसाबै एसेबाबो हे हेफाजाब होयो होननानै आं सानो आरोना नों थां बेनिखायनो जोंना गोदोनि निफ्रायनो आबैयाबो मोननि समनिफ्रायनो दाउ अमा फिसिनायखौ आङो नुबोगासिनो आरोना नोंथां। नोंथाङाबो आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोननि खिबो बेबायदिनो दाउ अमा फिसिनानै एबा आबाद मावनानै जाफुंसारनाय मानसि एबा सुबुं दङ नामा नोंथाङाबो आंनो एसे फोरम मायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां जोंना गिबियावनो ओ दाउ अमा फिसिनाय होनोब्ला गोदोनि दाउ अमा फिसिनाय आरो दानि दानि मुगायाव गोदान आ गोदान आदब बाहायनानै दाउ अमा फिसिनाय बिदि मोननै रोखोम खौ जोङो नुनो मोनो बेनिनो जोंहा गोदोहाय ओ गोदोहाय जोंना नुबोनाय आबै आबौमोनखौ दाउ अमा फिसिनायखौ नुबोब्ला जोङो दानि दाउ अमा फिसिनायखौ गोबां गोबां ओ सोलायनायखौ जोङो दा नुनो मोनगासिनो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना गोदोहाय ओ गावनि नखराव मासे बा मानै बिदिनो दाउ अमाखौ जोङो फिसिनो लायोमोन बेजों लोगोसे जोंआ हाय गोदो ननि गुन्दै एबा अफ्रै नङाबाबो जोङो ओ बायदिसिना थास बिदिनो हाग्रा बायदिसिनाखौ जोङो हानानै रुनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय बेनि बेनि रुजुनायाव जों आहाय दा गोबां सोलायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंना दा ओ सुबुङा रां रुफानि गोनांथियाबो एसे बे बांसिनै जालांबाय नालाय बेनिखायनो जोङो गोदोनि बायदि दाउ अमाखौ फिसि गियाबालासिनो दानि जा गोदान मुगा बेयाव ओ गोरोबनो थाखाय जोंहा ओ गोबां ओं गोदान गोदान आदबजों जोंहा दाउ अमाखौ फिसि इनाय नुनो मोनो। जेराहाय सोंहा गोदो जोंहा गुन्दै बायदसि नाहौ होयोमोन नाथाय दा जोंहा बिदि होआलासिनो जोंहा गोबां दानाफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोस ए जोंहा मुलै मेडिसिन बायदिखौ बाहायनानै जोङो गोदोहाय जोंहा ओ से बोसोर आव व फाननो फाननाय जायोमोन अमाफोरखौ बांसिनानो नाथाय जोंहा ओ बेनि सोलायहै दा ओ बा मास एबा द' मासावनो जोंहा अमाखौ ओ फिसानिफ्राय थाबैनो देरहोनानै फाननायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ नंगौ उम
गिनो जोङो दाउ दाउ फिसिनायनि बेलायावबो जोंहा गोदो न'खराव ओ माफा मानै दाउखौ लानानै गावनि जानायनि थाखाय ओ फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय जों या दानि मुगायाव ओ गावनो औ गावनो ओ न'आवनो फारामखौ बानायनानैहाय ओ गोबां ओ रोजा रोजा दाउखौ जोङो दाउ फिसाखौ जोङो लाबनानै ओ नै मास एबा थाम मासावनो जोङो फाननो हानाय ओ फाननो हानाय सेम लाबोनानै जोङो बेखौ गोबां राङाव फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेदिनो ओ जोंआहाय उम गोदोनि रुजुनायाव दानि सुबुं फोरखौ गोबां ओ गोदान गोदान आदबजों दाव अमाखौ फिसिनानै जोंहा गोब बां रां आरजिनानै ओ गावनि न'खरखौ एबा गावखौ सुंथानो हानाय ओ सुंथानो हानाय जानानै फैबाय होन होननानै जोङो नुयो एबा ओ खोनानोबो मोनदों नोंथां नोंथाङाबो बिदिनो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ गोबां ओ मानि बांसिन आबाद खालामो बेखौ नोंथाङा फोरमायना होन हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां ओ आबाद मावैनायनि बागै आं नोंथांनो फंनैसो फोरमायना होनोसै नोंथां औ जोङो गिबियावहायनो जोंहाथ' दा दैज्लां बोथोर सफैदों दैज्लां बोथोर सफैनाय लोगो लोगो जोङो ओ बर' माहारिफोराहाय गिबियावनो जोङो माइ आबादनि माव माइ आबाद मावनायखौ लाग्रोयो माइ आबाद खौ जोङो मा मावो होनोब्ला जाहाथे जोङो ओ बोसोरावहाय मोन जानायनि थाखाय जोङो माइ आबादखौ मावनानै लानाय जायो आरो नोंथां माइ ओ आबादखौहाय जोङो माबोरैहाय मावो होनोब्ला ओ जोङो गिबियावनोहाय ओ माइज्लि सोमग्रोना लानांगोन आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो दुब्लि फोथारावहाय माइजलिखौ बोखांनानै फोनानै दोननांगोन ओ जेब्लाना बै माइब्लिया ओ खोथियानि महर लायो अब्ला जों बेखौ फुनानै ओ आबाद फोथारसिम मावनाय जा जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो गोनमांखो सफैबोला ओ माइ जेब्लाना मोन अब्ला बेखौ हानानै जोंङो न नि फारसे लाबोनाय जायो आरो नोंथां ओ बेनि उनाव जोंङो गोबां रोखोमनि आबाद मावनानैबो जानो हायो ओ बेबाय बिदिनोहाय जोंहा दोङो ओ जिंखानि आबाद जोगोनार आबाद खुमब्रा आब आबाद ओ उदासिनि आबाद बायदिसिना आबादखौ जों बर' माहारिफोरखौ दानि आथिखाल मुगायाव ओ मावनायखौ जोङो नुनो मोनबोगा मोनबोदों आरोना नोंथां ओ आथिखाल मुगायाव जोङो गोदान आदबजों ओ आबाद मावनायखौ नुनो मोनबोदों नोंथां बेनि गेजेरजों जोङो जाफुंसारनाय खौबो नुनो मोनदों नोंथां ओ बेबायदिनोहाय जोङो गोदान ओ आदबजों माबोरैहाय बोरैबा गलाफोरावहाय रासायनारिक मुवा बेबायदिनोहाय एम्फौनि मुलि ओ बेबायदिनो एम्फौ जानो हायैनि मुलि ओ थाब देरनायनि मुलि फिथाइया मोजां जानायनि मुलि बेबायदि मुलिफोरखौ ओ बाजार एबा गलायाव ओंखारनायखौ दानि मुगायाव नुनो मोनो। दों आरो बेनि गेजेरजोंहाय जोङो गोबां आबादारिफोरखौनो जाफुंसारनायखौ आङो नुनो मोनदों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनि गेजेरजोंनो जोंना गोबां आबादारिफोरा दा ओ गावनि न'खरखौ सामलायलांनो हानायखौ आङो नुनो मोनबोदों नोंथां ओ नोंथांङा ओ नो फंसे खोथासो सोंनो नागिरदों नोंथाङा दि दहाय बुंदोंमोन आथिखाल मुगायावहाय ओ से ओ थाम दानसोआवनो अमाखौ फाननो हायो होनना नै ओ बेबायदिहाय नों थाङा सानोदि ओ सानो नामा जे बे अमाखौहाय थाम दानावनो माबोरैहाय फाननो हानाय जेनेबा मेडिसिनफोर होनानै फाननाया साबजाथावना नोंथां
औ थारैनो नोंथां आंनि बायदिब्लाथ ओ बेदि ओ खम समनि गेजेराव ओ दाना बायदिसिना मेडिसिन एबा मुलै बाहायनानै देरहोनाय अमाखौ जोंनि ओ जेनेबा जोङो बेखौ जानानै जोंनि देहायाव जोबोर गोहोम गोग्लैयो गाज्रि गोहोम गोग ग्लैयो नाथाय जोङो बेफोर नाथाय जोङो बेफोरबायदि खालामनानै जोंहा दा ओ रांनि ओ रां खामायनायनि बिथिङाव गोबां जौगा बोनायखौ जोङो नुनो मोनदों।
औ औ नोंगौ नोंथां थारैनो सैथो
दि ओ
बे ओ बे अमाखौ जोंहाय ओ जानायनिख्रुइ जोंहा ओ नआवनो नआवनो गोदोनि आदबजों फिसिनानै ओ गुन्दै बायदिसिना अफ्रै बायदिसिना होनानै फेदेरनानै जानायानो जोंना मोजां होननानै आङो सानना मोनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां।
औ नंगौ थारै नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथांजों सावरायनानै ओ गोबां बाथ्रा मिनथिनो मोन बाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिहरबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।